खना नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय आरो फिन नोंथांजों खनसे बेफोरबायदि रायज्लायनो मोनबावनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
आं नोंथां जों मोनसे टपिकनि सायाव
औ औ
नोंथां बिदिबा जागायनोसै नोंथां
औ औ औ
सासे सुबुङा सासे सुबुङा खौरांगिरि जानोबाथाय बिथांनाव माबायदि गुन थानांगोन एबा सासे सुबुङा खौरांगिरि जानो थाखाय मा मा गुन नांगौ जायो बा मा मा रोंगौथि नांगौ जायो नोंथाङा ए फोरमायनो हागोन नामबा नोंथां
सासे खौरांगिरि जानोबा गिबियावनो बेहा रोंगौथि थानांगोन माने फरायनाय जानांगोन बियो हमनानै ला ओ डिग्रि गोनां जासिनोबा मोजां जायो दा माने ओ
ज
फरायनायाथ' थाखानांगोन बिनि उनाव बेहा माखासे रोंगौथि स्किल थानांगोन गिबियाव बियो स्क्रिप्ट लिरनायनि मोनसे रोंगौथि थानांगोन स्क्रिप्टखौ माबायदि लिरनाय ओमफ्राय बियो भिडिय' खेबनायनि बेहा एसे आइडिया थानांगोन रोंगौथि थानांगोन मान फओम्रफ्राय बियो सोंनाय फिननाय गिदिर मानसिफोरजों सोंनाय फिननाय बेयो मोनसे थानांगोन बे रोंगौथिया थानांगोन
लोगोसे
आरो माखासे ओ जायगाफ्राव बेयो थांनानै निउस कभारिं खालामहैनो हानांगोन आरो ना जायगायाव थानानै ग्राउन्ड रिपर्ट लाहैनो हानांगोन बा सोंहैनो हानांगोन बेनि अनगायैबो जुदि मालाबा समाव नोंनि ओनसोलाव जुदि बेबायदिनो गिदिर घथ'नाफोर जायोबा बैयावबो थांनानै बे निउस कभार खालामहैनो हानांगोन ओमफ्राय लोगोसे मा होनो बे ओ निउस खबरखौ मालाबा खालामसायनो हायाबाबो बेयो गुबुननिफ्रायबाबो कालेकसन खालामनानै बियो निउस चेनेलसिम दैथायहरनांगोन आरो खौरांखौ बुथुमनानै बेनो जाहैबाय सासे मोनसे ओ मोजां खौरांगिरि जुदि जानो थानोबा बेफोरबायदि गुना थानांगोन ओमफ्राय बेफोरनि अनग्रायैबो मखासे ओ मास कमिउनिकेसन बा जार्नालिजिमनि जुदि सार्टिफिकेट गैयाबाबो माने खौरांगिरि मावनोब्ला माने सार्टिफिकेटनि गोनांथि जायो नालाय बिदि गैद्रायाब्लाबो बेवहाय माखासे मोनसे ओ सिनियर रिपर्टारफोरनि मोनसे वार्कशप जायो बै वार्कशपफोरावर बाहागो लाहैनांगौ आरो बै वार्कशप जानायनिफ्राय माखासे सार्टिफिकेटफोर होयो आरो ना बै सार्टिफिकेटखौबो मोननो हायोब्ला माखासे बेबायदिनो मोजां मोजां सेनेलफ्राव सेटेलाइट सेनेलफ्राव मावहैनो हायो मानो होनोब्ला ओ सेटेलाइट सेनेलाव मावनाय लोगो लोगो लोगोनो बेवहाय माखासे इन्टारभिउफोरबो जायो बै इन्टारभिउफ्राव एटेन्ड खालामनांगौ जायो। आरो एक्सपिरियेन्सखौ सोङो आरो ना बेसेबां गोबाव जाखो बेसेबां मावखो मा मा रोंगौ। थि दङ माबे सेनेलाव मावनायमोन बेफोरखौ सोङो। ओमफ्राय बेबायदिनो सार्टिफिकेट फोरफोरखौबो सोंनाय जायो आरोना बेफोरबायदिनो जार्नालिजिमनि सार्टिफिकेट दंना गैया मा गैया आ मास कमिउनिकेसन दा बैफोरनि सायावबो बिथांमोना नायबिजिरो आरो बेफोर गासिबो थायोब्ला माने सासे मोजां खौरांगिरि जाहैनो हायो आरो लोगोसेनो बेवहाय आ आ बेफोरबायदि आरो माखासे रोंगौथि थाबावनांगौ जायो जाय माने हमनानै ला ओ टक्स लानाय टक्स लानाय बेहा मोनसे रोंगौथि थानांगौ ओम बिनिफ्राय इन्टारभिउ लानाय इन्टारभिउ लानाय मोनसे रोंगौथि थानांगौ। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बेनि लेंगुवेज बिनि बुंनाय रावफ्रा माने एसे गोख्रों जानांगौ। अब्लाना मोजां सासे रिपर्टार जायैनो हायो आरो ओ बिनि राव बुंनायल' नङा बे माने गुबुन गुबुन रावनि बा लेंगुवेजफोरखौ बे सोलोंनानै लानानै ओ रोंगौथि गोनां जायोबा मोजां जायो। मानो हमना ला ओ बर'जों लोगोसे गावनि रावजों लोगोसे बिदिनो अखमिया असमिया एबा ओ इंलिस बा हिन्दी बैफोर रावफोरखौ बेफोर लेंगुवेजफोरखौ जुदि बेहा रोंगौथि थायोबा खोब मोजां जायो आरोना खौरांगिरि मावनायाव। आरो बेबादिनो ओ मोजां माने बयजोंबो मोनसे सिनायजानाय बा मुं खालामनानै लानो हायो आरो आरो बैफोर गासिबो बाथ्रा बा बै रावफोरखौ जुदि नों बुंनो हायोब्ला माने गासै सुबुंफोरजोंनो नोङो इन्टारभिउ लाहैनो हागोन गासै सुबुंफोरनिफ्राय जोङो दुखु सुखुनि खौरां बुथुमनानै जोङो चेनेलाव दैथायहरनो हागोन। बेबायदिनो ओ बैफोर सुबुंफोरनि जिथुनाखि मालाबा समाव दैयानो लोमजाबाय बै दै लोमजानाय जायगाफ्राव थांनानै बेयावहाथ' गुबुन ओ गुबुन गुबुन गा-गामिनि बा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गामिनि बेयाव माखासे जाथायफोरबो जानो थाङो बै जाथायफोराव बा दै लोमजानाय बे जाथायफोराव माने अख'मियानिबो लानो गोनां जागोन नोङो सोरजोंबा हिन्दीनिबो लानो गोनां जागोन। बा सोरजोंबा नों बर'निबो लानो गोनां जागोन बा माबा मोनसे बेफोरनो बायदि बायदि जुदि जाथाय जायोबा बैफोर जाथायफोरावबो नोङो आसामिसाव लानो गोनां जायो दा बिनिखायनो माने बैफोर लेंगुवेजफ्रा गोनांथि जायो आरो इदिनो मालाबा एक्सिदेनफ्राव जोङो मालाबा पुलिसफोरजोंबो इन्टारभिउ लानांगौ जायो। बै इन्टारभिउ लानाय बा बिथांमोननाव सों सोंनायाव माने बेबायदिनो रावफ्रा जुदि गोख्रों जायोब्लासो ओ सासे मोजां रिपर्टार जाहैनो हायो आरो। दा नोंथाङा माबायदि जाजानायखौ लुगैयो?
नोंगौ नोंथाङा नोंथां नंगौ नोंथाङा जिथुनाखि फोरमायबाय नोंथाङा
औ
नोंथांनि फोरमायनायखौ आं मोजाङानो मोनदों जिथुनो नोंथाङा फोरमायबाय नों गासिबो खोथाया नोङो हैैथो सासे खौरांगिरि जानोबा माबायदि गुन थानांगौ बेखौ नोंथाङा माने रोंखायो। फोरमायफिनना होदों बेनि थाखाय नोंथांसिम साबायखर थाबाय। नोंगौ जोङो खौरांगिरि जानोबा जों जेब्लायबो माने जोङो एक्टिभ थानांगौ जायो ससियेल मिडियाफोराव। मानो होनबा ससियेल मिडियाआव जोंङो माखासे टि खौ थांनांगौ जायो मानो होनबा जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ बा माखासे जों जाथाइफोरखौ मिथियो नङा होनबा नोंथां?
औ औ औ
जेरै दैबानानि जों जाथाइफोरखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गोख्रैनो मिथियो जेरै अबेबा मोनसे बिदिनो जायगाया लामायाव अबेबा मोनसे अबेबा फोर जोङो एक्सिडेन्टफोर जादोंब्ला बेफोरखौ जोङो माने सयेल मिदिया-ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने जों गोख्रै मिथियो। जायनि जाहोनाव जों माने जो-जोङो माने गोख्रैनो जोङो माने थांनानै जोङो माने खौरांखौ जों लाहैलायो ससियेल मिडीयाआव जों एक्टिभ थानांगौ जायों। जेब्लायबो थायोब्लासो नों मिथिगोन नालाय नों जाथायफोरखौ। नों जुदि ससियेल मिडियायाव नोङो एक्टिभ थायाब्ला नोङो जोंनि, मिथिनाय नङा माखासे जोङो जोंनि मिथिनो लागा दिनैनि जिखुननाखि जाथायफोर दिनै, दिनै मा जादों मा जायाखै जोङो बेखौ माने सासे
औ।
फोरोंगिरिया माने ग्राउन्ड रिपर्टखौ लाबाय थानो होननानै आं सानो आरो नोंथां। जिथुनाखि
औ औ।
दिनै जथिनि सानसेयाव दिनै मा जादों मा जायाखै अबाव दैबाना जादों अभाव बेनो जादों दिनै इण्डियाजों पाकिस्तानजों मा जादों बफोरखौ जोङो माने सासे खौरांगिरिया माने बेफोरखौ सुलुग लानायाबा गोनां होननानै आं सानो आरो जिथुनोखि दा दैज्लां बोथोर, दैज्लां बोथोराव माखासे दैबाना जायो दा दैबानानि जिथुनोखि दैबाना जागासिनो दं बे दैबानाफोराव माने बबेनि थाखाय बबे गामियाव मा दैबाना जादों बे गामियाव आबाद फोथारा जुदि खहा जादों बैफोरखौ गंबेसे गामिया दैबाना लोमजानानै दङ दासिमहालागै मा मा खहा जादों बेफोर गामियाव रैललिबोनाय नना मोनैयाखै बेफोरखौ जोङो खौरां लानायफोरा जोङो खौरां लानायनाया जोंनि खौरांगिरिनि दाय होननानै आं सानो। नोंखौ जिथुनिखि नोंथाङा फोरमायदों जोङो लेंगुवेजनि खोथा जोङो नगौ। जोङो सासे रिपर्टार जानोबा गासैबो बिथिङाव जों जौगानांगोन। जोङो माखासे जोङो दैदेनगिरिफोरखौ जोङो माखासे जों सोंनोबो हानाय हानाय जानांगोन आरो जोङो बिदिनो माखासे जोंनि बि बुंनाय राव भयस बि माने
औ।
बस खस्थ' जानांगोना होननानै स लिदारफोरखौ जोङो मानो मालाबा समाव जों असमियानिबो लानो गोनां जायो। अबेबा जोङो एक्सेन्टबो जायो नोंथाङा बुंलांखाबाय जों माखासे असमियानि रावनिबोङो माखासे लेंगुवेजनि माबा रावजों जोङो सोंनांगौ जायो मा्लाबा समाव जोङो बेनिखायनो जों माखासे गासैबो लेंगुवेजखौ जोङो सोलोंनो लानाया गोनां होननानै आं सानो जिथुनोखि आरो जिथुनोखि जोङो खौरांखौ जोङो दैथाहरनो थाखाय माखासे जोङो सिक्रिप्टनि गोनांथि जायो। लिरनायनि गोनांथि जायो। नङा होमबा नोंथां? बेफोर लिरनाय फोरफोरखौबो जोङो माने जोङो लिरनो रोंनाया गोनां आरो जिथुनोखि जों बर'जों लोगोसे आसामिस इंलिस बेखौबो रोंनाया जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो आरो नोंथां जिनोखे जोंहा दा एसेबां माने स्क्रिप्ट लिरनाया एसेबां गोरलै, माबा एसेबां गोरा नङ माने गोरलै नों आसामिस लिरनो होनबाबो जोङो आसामिसखौ लिरनो हायो इंलिसनि लिरनो होनबाबो लिरनो थायो जि माने जोंहा ससियेल मिडियानि जुग जाबाय नालाय माने गोरलैयैनो जों माने गुबुन मोनसे भाषानिफ्राय गुबुन मोनसेआव माने ट्रेन्सफार्ट खालामनो हायो आरो नोंथां माने दिननि दिनाव गोरलैयैनो जेनो बेनिखायनो माने एसेबां गोरा नङा स्क्रिप्ट लिरनाया माने माखासे नोङो बर'निखौनो नोङो रोखायैनो माने नोङो गुबुन भाषायाव नोङो ट्रेन्सलेट खालामनो हायो आरो नोंथां। नोंगौ नोंथाङा जिखिनि बाथ्राफोरमायदों बेफोर बाथ्राफोरा सैथो। सासे खौरांगिरि जानोब्ला जों माबादि जानांगोन जिउआव बा जों माबोरै जोङो स्ट्रं जानांगोन बेफोर बाथ्राखौ नोंथाङा रोखायै फोरमायदों नोंगौ नोंथां बुंनाय बाथ्रा सैथो नाथाय जोङो माखासे जोङो सुबुंफोरखौ नुयोदि माने माखासे गुरुबथ'खौ होनो नुनो मोना। जेरै जोङो निउस लानाय गासै खौरांगिरिफोर बे खायसे प्रग्रामखै जबो थायो नाथाय माखासे जों एक्टिभखौ नुनो मोना दिनै माने एक्टिभखौ नु इदिनो आरो माने माखासे प्रग्रामफ्राव जों बाहागो लानायखौ नुनो मोना। जेरै माने बिराद दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव माखासे जोंहा गोबां जों ग्राउन्ड रिपर्ट लानांगौ जायो। दिनै दैबाना जों अबे गामियाव दिनै दै लोमदों अबे गामियाव रेसन मोनाखै बबे गामिया दिनै दै दैयाव दैजों लोमजानानै दङो मा मा भुगिनानै दङो बेफोरखौ जोङो माने खायसे खासे रिपर्टआथ' खौ माने खौरांगिरिफोरखौ जोङो एक्टिभ जानाय नुदोंमोन आरो। बे सम नोंथाङा बे ए बे जोबथारनाय बेलायाव। उम
औ ओ माने सरखारफोरखौबो ओ सासे रिपर्टारा बुंनो हानाय जानांगोन माखासे दुरनति खामानिफोरखौबो आसि थुन दिन्थिनानै माने बेयाव खौरां लाहैनो हानाय जानांगोन बुंनो हानाय जानांगोन रायनो हानाय जानांगोन। खावलायनो हानाय जानांगोन आरो बेबायदि ओ आरो गोहो थानांगोन आरो ना गिनो नाङा आरो ना सासे रिपर्टारा होमब्लासो माने सासे मो जां रिपर्टार होननानै सिनायथि मोनगोन। आरो बयजोंबो अनसायजानाय बे मोनगोन आरो आरो बयजोंबो गनायजागोन आरो। ओ फारफ्रोमबो बिथिङाव सासे रिपर्टारा सासे रिपर्टारनि खामानि जायो नोजोर होनां गौआ।
नंगौ उम नोंगौ नोंथां नोंथांदों रायलायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो नेक्स्ट एबा इयुन समाव नोंथांजों बेफोरबायदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय नोंथांनिसि नोंथांजों सावरायनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। नों थां
दे गोजोननाय थाबाय